हेलौ
औ नोंथां खोनादोंनाा नोंथा
औ खोनादों नोंथां औ गिबियावनो मोनाबिलिनि नोंथांसिम गोजोन हामलाय
रायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरनाय जाबाय नोंथां
औ गोजोन्थोंदां
औ नींथां
अब्ला आं नोंथांनिसिम कल खालामनायनि बे जाहोनानो जाबाय नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनायदों नोंथाङा समनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां
नोंथाङा जोंनि औ नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायना होनो हागोन नोंथां
हागोन नोंथां जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि दोरोङारि फोरबो बैसागुखौ नोंथां जों मोननै रोखोमै नङाब्लाबो गोबां रोखोमै जोङो फालिबोनाय जादों गिबियाव जोङो गोदोनिफ्रायनो नोंथां जोङो गिबियावनो मोसौ बैसागो आरो जोङो नै नैथियाव मानसि बैसागो आरो थामथि थामथियाव जोङो बिदिनो दाउ अमा सैमाफोरनि जोङो फालिनाय जायो आरो नोंथां गिबियाव जोङो मोसौ बैसागो
औ औ हेल' नोंथाम नोंथां आंनि बुंनाय रावखौ खोनादोंमोन नोंथां हेलौ नोंथां